मा खामदों
ओंखाम संगासिनो
हाब मामा ओंख्रिहाय?
हा
मा मा ओंख्रि?
नारजि अमा बेदर
गोथाव गोथावथारहाय
औ नोंसिनालाय नोंसिना?
जोंना नाजों मैथा सिख्ला
ए अबेनि आब'आ?
आङनिया काजोलगाव
खाथिनिनोखा होमबालाय।
अ जाय नाम होननोबो मोनामोन नामाथाय।
बासुगाव'नि बासुगआव थायो आङो ओमफ्रायो गामियाथ' एसे गोजानावसो
ए उम
दायो मा खामगासिनो?
दङ नै ओरैनो जिरायनानै दं संगासिनो ना जाखांबायबो?
संगासिनोसो बिदामोन संगासिनो
ए भारा थायो ना माथो?
भारा थाया एबसु अफिसावसो थायो।
ए
बासुगाव एबसु अफिसाव।
साबेसे?
दासान्दिथ' बुरजा थानाय जाथारो एगार' जनसो थानाय जायो।
ए नोंसोर संना जानांगौ ना संग्राफोर दं?
संग्रा गैया जोंस संनानै जायो
ए अखा हायाखै नोंसिनथिं?
हायाखै एया नोंसिनिथिं हादों नामा? नोंसिनिथिं हादों नामा?
हारों जोंथिं जि अखा दिनै सानसे हाबाय अखाया। दासो नागारबाय।
गैया जोंनि दहाय हाद दोंमोन दा गैया
ओं दा गैया ओं दहाय हादोंमोन
थाहाब थाहाब रायलायगजाया खोमा नै आंनाव माबा फैदों
संला माबा माबि
आं रायलायफेराखै नालाय ओंखायनो गोदानसो दहाय सासेनावल' बहुद जेनदां ओमफ्राय नोंजों दा खननै जाबाय आरो
ए गोदान हा ब नै
औ गोदानसो
ए आंहालाय गोबाव जाबाय नामा सान्दों आंहाबो टाइमानो गैया रायलायनो अ रायलायो रायलायो ओमफ्राय सम खौनो मिलायहोनो हायाखै ओंखायनो गैया रायलायनो दा दासो जिद' जादों
जिद' माने नुखायो साइदआव
औ माने रायलायनाया जिद'जन जाबाय आरो
ए आं होनबा नोंजोंसो दाजोंसो सानै जागोन आरो
ए बै बाया कमप्लिट जायाखै दाबो
ओहो कमप्लिट जायाखै
ए
बेखौ कमप्लिट जाबा माबायदि अ।
प्लिट जायोबा नों उनावहाय रांखौहाय मोनगोन आरो। रां मोनगोन दस जाबा मोनो खोमा द।
अ।
आं द' स्नि जाबा मोनदों आरो थामजौ मोनदों थामजौ।
ए।
माने बेलेगनि राव सोदेरनो मोना फ्राय थाद' थाद' मफ्राय बेलेगनि।
औ बेलेगआबो बेलेग होननायाबो माबा एसे दससा जागोन गुबुन। थिनांगोनदां।
औ औ गुबुन। गुबुन राव सोदोबफ्रांङो बिदि सोदो। नो मोना बेयो दानख' जायो जे मफ्राय जायो।
होमबा फार्स्टआवबो रायज्लायजेननायावबो खुलुमबायसो होननलायनांगोन।
औ खुलुमबाय बेखौथ' होननो मोना नालाय।
औ।
खुलाबा मा खामदों लोगो बा माबा नुबाय आरो।
लोगोजों रायलायोबा मोजां जायो मा मानो बिदिनो सिगांग्रो सानखलायनानै
सानखानानै माबानानै बुंनोहाखायो आरो।
होनबा साबसिन जायो।
उम नोंलाय नोंनि लोगोफोरखौहाय माबायाखै खोनथायाखै।
फ्रानो बानायखै रावबो।
ए थामाने गावजों गाव लोगोजों बानायलायबा रायलालायनोलाय मोजां साब सिन जाहैबाय आरो।
औ।
उम।
औ ओमफायो समा बेसेबां रालायनांगौ बियो।
जिनै। जिनै समसि मफ्रय नोंसो एसे जिनै जानायनि एसे सिगां दाननांगौ जिनै ग्रोब जोनाङा आरो ज एसे सिगां जिसेनिै एसे बारबानो दानबानो जाबाय आरो समाथ' खारखाबायानो थायो बा थांबाय नै दा उम।
ओमफाय आब'मोनना गामिया मा होनदोंमोनलाय।
जोंना गामिया काजोलगाव।
काजोलगाव मागामि।
दांगा गावनानो अ बिदि डिटेल्स खोनथानो मोना मोनलै। जायगानि नाम खोन्थानो मोनामोन। उम मे गावनि पार्सनेल दिटिस माबा बिदि खिथा मोना आरो। जिखुनु बाजार बाजार खाथियानो जाहैबाय जोंना आरो। बिदि माने खोन्थाबा दानख' जाहैबाय जाहैबाय आरो होनला लायो लोगोफ्रा ओमफ्राय।
उम आंबो दासो हरदेननाय नालाय जेबो मिथिया बांद्राय।
उम
माबायदि बुंनांगौ माबायदि मानांगौ बेखौ मोजां दाबो हाजोबाखैलै आं।
औ आंबा नै रायलायबाय थानाय जायाना मा होनो ओमफ्राय बेलेग रावखौ सोखांलाबायनोसै। उम दा जों नोंजों साथाम जाबाय आरो राबो बेहाय सानै हरखोमबा बि आरो दा नों आंनो हरदोंबा नों जि मोनसिगोन ओमफ्राय आङो स्नि बिदि मोनो खोमा‌ खर जाग्राया सिनि हरग्राया जि मोनो आरो ना देखायथ'वाखैनाा बेवहाय?
ओहो देखियाखै।
बे दसेनि जायोबासो देखायगोन। माइ गायजन नागाया
माइखौ। जोंना एसे ए लैदावसो गायो। औ उनावसो गायो। आरो। हायेन ओनसोलाव गायजोबनानैसो जोंनिजों गायनाय जायो जोंना एसे। दा बिथोरावसो नालाय। ओरै साहा साइदआवसो जोंना।
ए। गोजौआव हाजो जायगा नामा?
जायगाया हाजो नङा। साइकेलखौ खिथानो आं। खुंग्रिंआव थांफेरबाय?
खुंग्रिं ओरैहाय।
सान्थिफुरनि सोनाबाहा जायो।
ए उम उम उम।
औ बे खुंग्रिं एरियाायावनो गोलैयो।
थांफेराखै खिन्थु आं जायगाखौ मिथिबाय आरो।
औ बेसाइ दं गोलैयो। ओमफ्राय एसे गोदान साइदसो आरो जोंना। गोदान साइद मथि नालाय माइफ्रा बिराद जायो आरो। दा बायदियाव गायोबाथाय फिथाइखौ मोनहैया बिफाङा बां बाग्ला जायो आरो।
ए। माने बे अखा अखा बोथोर जोबनानै? गाइयो
औ दाबायदि समाव खोथियाखौनो फोबावा नै साननैसो थानानै फैसिगोन आरो सोरबा सोरबा फोबाय। फ्राय सोरबा सोरबा फोबावाखैनो आरो। ओरैजायनि जेब्ला माइया सोमखांफुयो। होमबासो गायनाय जायो जोंनिजों।
फ्राय इसे माबायाव मोनहैगो बेबोयो। गोदान बोसोर फैहां फैहांआव मोनहैबाय।
ओ बिराद थाब मोनो गोदान बोसोरनि सि सिगां मोने गोदान बोसो सोर मानिखौ होनदों उम।
मोनथिबाय दा बे गोजाम बोसोर बारनानै जेनेबा गोदान बोसोर फैहां
औ बेखौ औ बे मोनहैबाय औ मोनथिबाय मोनथिबाय औ औ मोनहैयो आरो।
ए।
ओ नोंसिनि हाखांनानै एसे उनाव हाजानाय
ए। मोजां जायदां माइया नोंसिनिथिं उम अरनजितखौनो गायो ना आलदा?
औ रन्जित गायो रन्जना गायो। ओमफाय मा मा माइ गायोथाय। बांद्राय मिथिला आङो।
खोन्थादो मा मा माइनि नाम खोन्थादो दे।
ओमफायो फाथो फैयोना फा थो फोखांनानै माइसालि गायो आरो। बे माइसालि माइ गोजा गोजाया बेखौ गायो।
ए माबा माइरं बायदि गायो जोंहा नै गायजेनसिगोनबो
ए गायजेनबायना गायजेनाखै?
दासो खोथिया फुगासिनो गायजेनथ'वाखै आरो खोथिया फुबाय फुसिगोन आनो हालेव खांजोब्बाय माजोब्बाय ओमफ्राय दा गायसिगोन आरो।
उम।
मा होनबाव‌ नांगौ
मा होनबाव नांगौ होननोनो आन्दायो मा रायलायनो सानो।
मा मा मैगं गायदों न'आवलाय।
उम मैगङाथ' हयजों थांनाय जायासै आङो नैबे बेहाय जोंनाव दा मैथा दङ नै बेयावहाय सबाबो गाय आरिजोंनो मैथा ओम सबाय बिमा दङ ओम फ्राय बेनोथ' गैला।
ए
नोंसिनालाय मा मा मैगं दं?
जोंना सबाय बिमा दङ ओमफ्र माबा दाङा मैथा मै था बांगाल फाथो
उम
बेनोसै। ओमफ्राय दा जोगोनारा मानलागासिनोसो थायाखै फिथाइ
ओम अ जोंनाबो दङ दङ खुमब्रा दङ जोंना मोनसे खुमब्रा बावलांदों बेखौ
ओम फिथाइ थाइबा जोंना थाइथ'वाखै दाबो जोंना मान लागासिनो।
ओम जोंनाबो थाइनै थाइजेनबाय।
ए जोंना बिबारानो लायाखै दाबो।
होम
ओमफ्राय दाउ अमा फिया?
ओम दाउखौ दंमोन दाउआ ओमफायो हांसोबो दंमोन। खिनायानो अबजर गैया हांसोआ दा बेनिखायनो जाजोब्बाय। दाउबो गैला।
ए उम हांसो थाबाथाय दैबो जि दै नांगौ। खिनायानो सिला सिला खिनाय
औ।
बिदिनो जायो आरो। मा जाखो
आरो मा रायलायबावनो। मा मा ओंख्रि गोथाव मोनो बेनि सायाव रायलायनोसै? दे।
ओम
टाइमाबो गैखाला र' बारा।
जिसेयानो जाखाबाय नै। खोन्थादोदे मा- मा ओंख्रि। मोजां मोनो।
अ अनला औ।
अनला दाउ सबाय साम' उम।
साम। आरो मा-मा।
अ एम्फौलाथायालाय बर'नि एम्फौला।
मैथाना।
नै माबादो जिनै जानायनि एथसे सिगां समा जाबाय दानाबानो जाबाय।
औ। बाजिआव दानसै ना।
औ -औ।
जाखासिगोन ना।
ओं दे होनबालाय।
औ दे।
उम।